हेलौ औ नोंथां औ ओज ओ। दायो होमबा आं नोंथांनाव मो-मोननैसो आयदानि सारानि सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादों जोङो ओ आयदा जोङो बर'निनो जा ओ फोर्बो बैसागु बोथोर। बे बैसागुनि सायावनो नोंथांजों सावरायनो थाखाय आं हरनाय जादों। ओ नोंथाङा बे बैसागुनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा बैसागो फोर्बोखौ जों माबायदि फालियो?
औ नंगौ नोंथां।
ओ जोंनिथिं बैसागु फोर्बोखौ ओ माने गिबि ओ फासथावनो थ' जों मिथिखायो माने ओ मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो।
औ नंगौ।
मोसौ बैसागो खालि जोंनिथिं मोसौखौ मोजाङै थुखैनानै ओ बयबो ओ ओंखारनानै मोसौफोरखौ ओ बिदि दै थानाय फोथार एबा फुख्रि। फोराव ओ लांनानै माने थुखैयो मोसो खौ ओमफ्राय थुखैनानै ओ लाव-फान्थाव। बेफोरबायदिखौ लानानै मोसौ-मोसौनि। मोसौखौ माने गोदोनायाव गानहोयो।
औ।
औ। ओमफ्राय ओ थाव गुबै लागायनानै मोसौखौ। ओ माने
औ थाव गुबै होनानै फोथाब फोनो आरोना।
औ नोंगौ।
औ
ओमफ्राय बै आ बेै ओ मोसौ बैसागोनि उनाव से से थारिख खालि ओ मानसि बैसागो फालिनाय जायो ओ बेवहाय जोंनिथिं बयबो माने गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' बयबो ओंखारनानै गामियाव फुजा होयो फुजा होनानै बेवहाय गेदेरफोरखौ खोलोमनाय जायो। ओमफ्राय उन्दैफोरखौ बोर होनाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो बै सानखालि बिदिनो थाङो ओमफ्राय बेै थामथिखालि औ हैखालि बयबो ओंखारनानै गामि गामि न' न' मोसा मोसानो थाङो ओ गोबां रोखोमनि दामजुफोर लानानै जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगना थरखा बेफोरबायदि दामजुफोरखौ लानानै मोसायो न' न' ओमफ्राय औ ओमफ्राय बेवहाय ओ न'नि न'खरनि जाय ओ मानसिफोरा न'खरनि मानसिफोरा माने बेवहाय थालिर बिलाइ गांसेयाव ओ गय फाथै ओमफ्राय रां होनानै बिदाय होन बिदाय होयो आरो
औ माने बै मोसानो थांनायफोरखौ बिदाय होयो आरो ना।
औ नंगौ बिदाय होयो औ। ओमफ्राय बे बिदिनो ओ मोसानाया आ जुबोब्ला जोंनिथिं बयबो ओंखारनानै ओ माने लाव लावखार ओंखाम बायदि जानाय बायदि जायो ओंखाम माने पिकनिक जायो आरो ओमफ्राय औ ओमफ्राय आरो जुदि बिदि जायाबाथाय आ संख्रै आरो थाव बिदि बायनानै राननानै लायो
औ
औ
माने बै ओ न'खर न'खर हाबनानै मोसानाय समाव जोङो
औ रां मोनबोनाय रां औ
रांफोर बायदिसिना हरनाय सानदा जाय दान दानखौ हरनाय बेफोरखौ उनावहाय माबा ओ लावखार ओंखाम जायो एबा जों जायाब्ला माने राननानै लायो आरोना।
औ नांगौ
औ बेबायदि खालामो
औ
ओमफ्राय बेनि उनाव
आ बैसागुआ जोंनिथिं बिदिनो आरो बिदिनो फालिनाय जायो औ दा
जौस्राङाव जे जोङो खुङो बेफोरबायदि जौस्राङाव बैसागुखौ खुङो ना खुङा फानसन जे खालामो मा माबायदि खालामो आरो मा माफोर हाबाफारिफोर लायो बेयावहाय
औ ओ हाबाफारिफोरा जाबाय जेरै मोसानाय औ गावनो मेथाइ खननानै मोसानाय ओमफ्राय आ आरोबाव सोरबा सोरबा मेथाइबो खोनो आरो खनगिरि बेफोरखौ लिंनानै मेथाइ रोजाबनो होयो औ ओमफ्राय आरो गोबां रोखोमनि आ गेलेनायफोरखौबो होयो जेरै फुटबल गेलेनाय खारनाय आरो कुइस ओमफ्राय आरोबाव आर्टनिबो माने कम्पिटिसन जायो
औ
औ बेफोरखौ होनाय
खय न आरो औ
औ नंगौ
ओं जोंनिथिंबो बेबायदिनो जोङो बैसागोखौ से बैसागोखौ अ नङा जोङो मोसौ बैसागोखौ ओ सैत्र दाननि ओ जोबसा दानाव जोङो ओ फालियो जायखौ जों संक्रान्ति होनो जोङो बैसानखालि मोसौखौ जोङो फुङावनो ओ हालदै हालदै गोथां आरो हालदै गोथांखौ देनानै लायो ओमफ्राय आ हांगार उम बा जिगाबनि हांगार एबा दो दोख्लानिबा एबा सारायनि हांगारखौ जोङो दिहुनना लानानै जोङो थाव गुबै गलायनानै उनावहाय औवा हासुं थरथाम बा थरब्रै बिदिनो गाव गोसो बायदि जों मा मा महर होनो बेबायदि खा औवा हासुखौ खाथुमनानै जोङो बै माबायाव ओ हालदै एबा हांगाराव जोङो सुनानै फोनांनानै जोङो मोसौनि बिखुङाव ब फो फोथा फोनो बेबायदि फोथा फोननानै जोङो लाव फान्थाव खौ जोङो मालानि सुनानै बेखौ गानहोयो ओमफ्राय लोगोसे जोङो बिबार माला सुनानैबो मोसौनो गानहोयो बेबायदि गानहोनानै जोङो दुब्लि फोथार एबा जोङो आ फुख्रि एबा बिलो दैमाफोराव जोङो थुखैनो थाखाय लानानै थाङो मोसौ अ थाराय थाराय थारा थाराय दालाय ओमफ्राय दि आ दिफुुलिया बिफां उनाव मोख-मोख खोना दालाय बेफोरबायदिखौ लानानै बुज्राव बुज्राव लानानै थाङो आरो। बै सानखालि जोङो माने लावथिजों मोसौखौ होन होनो मोना आरो ओ आमफ्राय जोंङो दु दुब्लियाव बे दैमायाव लांना थुखैखांनानै जोङो उदाङै हगारनानै होयो बैसोर सानखालि जोङो दोनदाल होआ। ओमफ्राय ओ बेबायदिनो होनानै फैनानै बे आग्लायना बोनाय लाव फान्थाव हानानै लानायखौ ओ जोङो माला खाथि माला खाथि सुनानै जोङो बे गलि न'आव सथेबनानै दोनफैफिनो।
औ
बेनिफ्राय उनाव जोंङो फिन ओ मोनाबिलि समाव आरोबाव जोंहा ओ माबायाव गलि नआव आलारि बाथि सावनानै जोंङो बिदि दुरुंफोरखौ मोसौ खानाय गलियाव मोसौ खानाय। दुरुंफोरखौ जोंङो गोजामखौ खुलिनानै गारजोबनानै जोंङो गोदान। होजोबो बेबायदिनो जोंङो गोदान दुरुंजों मोसौखौ खायो। बेबायदिनो जोंङो मोसौ बैसागु। मोसौ बैसागुआ जोबनानै थाङो औ। आरो बे मोसौ बैसागु खालिनो जोंनाव मोनसे खान्थि दङ। जायखौ जोंङो गोखा गोखै जानाय होननानै बुङो। बे औ बे गोखा गोखैखौ जोंङो। हाग्राफोराव माने। बेफोर मैगंफोरखौ जों नायगिरनो थांङो सानसे आगोलाआवनो जोंङो थांनानै नायगिरनानै। लाबोखायो बायदि रोखोमनि मैगंफोर जोंङो। हाग्रायाव मोननाय जेरै जोंङो लाफा सायख' दिंखिया। खिफि बेन्दों। दौस्रेम सिब्रु ओमफ्राय। बिदिनो अन्थाइ बाजाब। दा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बैफोर मैगंफोरखौ नायगिरना लाबोनानै जोंङो बे मोसौ। बैसागु खालिनो जोंङो जायो आरो बेनि जानायनि। जाहोना जाहैबाय जोंङो जाहाथे बैखौ जायोब्ला जोंङो माने। जोंनि बेमार बेराम आजारफोरा माने गायो एबा फैगोन गोदान बोसोराव जोंङो। बेमार आजार जाया माने बे। गोजाम बोसोरनिखौ माने बिदाय होनाय आरो जोंङो। बेमार आजार बायदिसिना जाना थानायफोरखौबो जोंङो बिदाय होनाय। होननानै जोंङो बुङो आरो जायखौ। बिदि माने फोथायनायजों जोंङो मोसौ बैसागु एबा गोजाम बोसोर। नि जोबथा सानखालि। जोंङो बे गोखा गोखैखौ जायो। जानानै जोंङो बे बोसोर गोजाम बोसोरखौ बिदाय होयो औ।
औ गोखा गोखैखौ बेदरजोंबो जानो जानो हायोना।
नंगौ नोंथां नोंथांमोननिथिंबो जायोना बे। गोखा गोखैखौ बे मा सान खालि जायो।
मोसौ बैसागु खालिनो जायो।
औ औ ओमफ्राय मोननैसो। बिसोर बेनि मैगंफोरनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा आरो बहानिफ्राय नोंसोरो। बहानिफ्राय नायगिरनानै लायो बैखौ बे।
औ। जों जोंनिथिं खाथियावनो माने हाजोफोर दङ। बेवहायनो जों गोबां रोख खोमनि ओ मैगं थाइगंफोर मोनो। जेरै नोंथांङा बुंनाय बायदिनो दिंखिया। ओमफ्राय लाफा सायख मानि मुनि। खिफि लेवा ओमफ्राय नोरसिं बिलाइ।
औ।
औ बेफोरखौबो माने होनो हायो आरो।
औ।
औ ओमफ्राय ओ थास' बिलाइफोरखौबो होयो सोरबा सोरबा
औ माने आ जाजानाय माखासे बिलाइफोरखौनो होयो आरोना नोंथां
औ नोंगो नोंथां।
खायफा खायफा फिफां बिलाइ बिजौखौ माने ओरैनो ओम हो माने होनायनि मुं गआनथा माने मैगं होनायनि मुङाव आनथा माने दायसे दायसे फिसा फिसा माने दाइसे दाइसे गोरलै बिजौफोरखौ होजोबो आरो ना।
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो जों जायो। होमबा नोंथां ओ जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो ओ दोन्थ'नोसै नोंथां।
औ नोंगो नोंथां।
औ गोजोनथों।
गोजोनथों।